औ खोनादोंना नोंथां औ दायो नों थाङा फ्रियैनो दङ ना
हा
औ खोनादों
मोजां खोनाफैयाखै
अ
हेलौ
दाबो खोनायाखै नामा
मा रोमै रोमै खोनाथारदों
अह दासिमबो
हेलौ
मा होनखोथाय
खोनायाखै
एकदम माने रोमै रोमै खोनादों आरो
अ दालाय खोनाबाय
औ औ रायलाय जासिगोन दे खोनाबाय
ओं बिदिब्ला दायो नोंथांजोंहाय फोरोंगिरि सा ख्रि मावनो थाखाय माखासे सोलोंथाइनि गोनांथि जायो नङा होमबा
औ औ जायो
ओं अब्ला बिनि सोमोन्दै सावरायनसै
औ सावरायजायो दे
ओं दा जो जों फोरोंगिरि साख्रि मावनो थाखाय गिबियावनो माखासे
सोलोंथाइफोरखौ लाग्रोनो गोनां जायो जेरैहाय जोङो ओ मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनाव हायार सेक सेकेन्डारि खांनायनि उनाव जोङो दि एल एड लानानै बो जोङो ओ टेट औ बेखौ पास जानो हायोब्ला जोङो टेट जिरायनो हायो बेनि फ्राय आरो जोङो डिग्रि फरायखांनायनि उनावबो ओ बि एड लानानैबो जोङो टेट जिरायनो हायो आरो दायो ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायगोन ना?
ओ अबे मोनसेनि सोमोन्दै?
ओ डि एल एड नि सोमोन्दै जेनेबा बेखौहाय मारैहाय एडमिसन खालामनो हायो?
औ औ औ जोंनिया ओ गिबियावनो डि एल एड लानो थाखाय जोंना हायार सेकेण्डारि पास जाग्रोनांगोन। बेयावहाय माने पारसेन्टेजआ खमैबो फर्टिफाइभ थानो नांगोन आरो अब्लासो एन्ट्रेन्स होनो हानाय जायो जोंनिया। बिनिफ्राय ओ एप्लाइ जाग्रोयो आरो सिगाङाव एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय एन्ट्रेन्स होनानै जुदि एन्ट्रेन्साव पास बेबायदिनो डि एल एडा बोसोरनैनि थाखाय बे कर्स आहाय बे कर्सखौ ओ खालामबाय थानाय समावबो आरो बेखौ फोजोबखांनानैबो जोङो टेट एगजाम होनो हानाय जायो आरो। जुदि टेट एक्जाम होनो हानानै जुदि पास जायो अब्लानो माने ओ टिचार जानो हानायनि लामाया जायो आरो
औ
बेजों लोगोसे जोंना ओ डिग्रि पासनि टिचार जानो थाखाय बा आपार प्राइमारि बा हाइ स्कुलनि टिचार जानो थाखाय जोंनिया डिग्रि पास जाखांनायनि उनाव बेयावबो ओ फिपटि फिपटिफाइभ पारसेन्ट नांगौ जोंनो ओ बि एड लानो थाखाय। बेवहायबो एप्लाय जाग्रोयो। खोनादोंना?
औ खोनादों औ।
सिरि थानायखाय खोनायाखै नंदों आं। औ बेयावबो ओ गासिबो इउनिभारसिटिनि आन्दारावनो फिफटि फिफटि फाइभ बिदिखौ नांगौ जायो। एस टि फोरनि थाखाय फाइभ पारसेन्टनि खमायना होयो आरो फिफ्टिफाइभ नांगौबा फिफ ति बेबायदि एप्लाइ खालामग्रोनानै इन्ट्रेन्स ए गजाम होखांनायनि उनावहाय जुदि पास जायोब्ला लानो हायो आरो।
औ दायो नोंथां ओ दिएलेट लायो, औ खोनादों ओ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंसै खोनादों दा ना? ओं। दिएलेट खौ लानो हायोब्ला जोङो बबे बबे लेबेलनि ओ टिचिंआवहाय एप्लाइ खालामनो हायो?
जोंनियाथ' ओरैनो दिएलेटआ ओ लवार प्राइमारिनि थाखाय बांसिन इदिनो ओ ग्रेजुवेट बा पस्ट ग्रेजुवेट जानायफ्रा‌‌ ओ माबायावबो फोरोंनो हायो आफपार प्राइमारियावबो फोरोंनो हायो दा बे गोदान सिस्टेमाव आरो सिगांनि समावथ' गुबुनमोन दा ओ स्ट्राक्सारा सोलायबाय नालाय दाथाया दा बेबायदि जाबाय आरो। औ। नोंथाङालाय ओ जेनोबा दिएलेट सरनि बि एड लानानै बबे बबे ओ स्टेजनि टिचार जानो हायो बेखौ फोरमायदो एसे।
औ जोङो बि एड लाखांनायनि उनावहाय ओ हाइ सेक्सननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। ओ बेवहाइयो जेनेबा क्लास नाइन निफ्राय लानानै टुवेल्भसिम बेखौ जोङो हाइ सेक्सन होननानै बुंनाय जायोमोन नालाय ओ बेवहायो एप्लााय खालामनो हायो आरो। बिनि फ्राय जोङो जेब्ला मास खालामगोन बेजों लोगो से बे बि एड आ थागोन। अब्ला जोङो
उम
ओ फ्रफेसार लेबेल बा लेक्सारार लेबेलावबो जोङो थांनो हायो आरो।
ओम ओम जोंना आरो ओ बे थालायबाय फ्रफेसार जानो थाखाय जोंनिया नेटनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा कलेजावथ' नेटआ इम्परटेन्ट तार। औ
जायो आरो।
औ आथिखालावथ' एसिसटेन्ट प्रफेसारफोरावहाय बि एड नांलायाबाबो जायो माने कलेजफ्राव मावनोबा नेट ख्लियार जाबानो मोनो आरो। दानिया एप्लाइ खालामनो बो हायो मोननोबो आरो।
औ नाथाय ओरैबायदि जादों जेनेबा ओ बबेबा बब लोगोआवहाय पारमानेन्टनि थाखाय खालामनायावबो ओ नेटजों लोगोसे बि एड नि ओ गोनांथि खौहाय नटिसफोराव जोङो नुनो मोनदों आरो अब्ला नेटजों लोगोसे नैबे थाफायोब्ला ओ मानो होनोब्ला दायो आथिखालावहाय गोबां केन्दिदेटफोर ओंखारबाय। अगेसनखौ बांसिन नायो नङा होम बा ब्रियावहाय नेट प्लासनि बे बि एड थायोब्ला बेहा बै ओ केन्दिदेदाहाय मोननायाव बांसिन सान्सेस थायो आरो।
औ औ माने प्लास फयन्ट जायो नालाय गासिबो डिप्लमा लानायफोरा ओं डिप्लमा फरायनाय एबा प्लास फयन्ट जाजोबो नालाय ओं
ओं बेनिफ्राय ओ गोदोनि सोलोंथाइयाव थन डि एल एड, बि एड नि गोनांथिखौ बारा होनाय जायाखैमोन
औ जायामोन ओं
बे गैयाब्लाबो जोङो हायार सेकेन्डारि फास जायोब्लानो टेट जिरायनो हानाय बेफोरबायदिमोन नङा होमबा अब्ला नोंथाङा नोंथांनि नो जेरावहाय जेनेबा नैबे डि एल एड, बि एड खौ कम्पोलसारि खालामना होनाया मोजां जादोंना मा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन ना।
बि एद खौ खालामना होनाया मोजां जादों होननानै बुंनां गोन मानो होनोब्ला बेयावहाय फरायसाफोरखौहाय सासे फोरोंगिरि जानानै माबायदि सोलोंथाइ फोरोंनांगौ सोलोंथाइ होनांगौ फरायसाफोरजों माबायदि जानांगौ औ बेनिफाय फरायसाफोरखौ माबायदि मेनेज खालामनांगौ थाखो खथायाव थांनाय लोगो लोगोनो सासे टिचारा माबायदि जानांगौ बेखौहाय गासिबखौबो बे डि लेद, बि एड आवहाय फोरोंनाय जायो। बेनि थाखायनो माने ओ दा बेखौ होनायाहाय मो जां जादों होननानै बुंनांगोन आरो। नङाबाथ' सिगांनि समावहाय माने गासिब हाबो जेनेबा फोरोंगिरि जानो गासोबाबो आइडिया थाजोबा नङा होम
औ नोंगौ
औ बेबायदियावहाय माने ओ मिथिजोबा जायो जाउनावहाय फरायसाफोरजों बांद्राय माने सोमोन्दोआ बांद्राय मोजांबो जाया जायो। जेनेबा मेनेजमेन्ट सिस टिमाबो मोजां जाया जायो बेखायनो दा बेखौ होनाया मोजां जादों होननानै बुंनांगोन आरो जोंनिया
औ नोंगौ ओ जोङो नुनो मोनो औ खोनादों औ जोङो नु नो मोनो जै समावहाय नैबे डि एल एड, बि एड खौ कमपालसारि खालामनानै होया खैमोन बै समनि फोरोंनाय फरायसालिफोरावहाय गोबां बेले बेजे आरो माखासे आंखालखौ जोङो नुनो मोनबो दोंमोन जेराव, फाय ओ सासोब, फोरोंगिरिया गासै थाखो खथाखौ ओ मेनेज खालामजोबनो, हायाखैमोन आरो एबा रोङाखैमोन बेनिफ्राय बेबायदि
ओ
थासारिनि फरायस फरायसालिनि फरायसाफोरा ओ गोग्गो गुन गोनां सोलोंथाइखौ सोलोंनानै लाजोबनो हायाखैमोन, ओरैनो माब्लाबास, सा सायै पास जालांनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो, मोनदोंमोन आरोना ओ बेनिफ्राय, आथिखालाव ओम नैबे बि एड डि एल एडखौ कमपालसुरि खालामनानै होनाय, नि उनावहाय ओ
उम
माखासे गोरों गोरों रोंगोसार फोरोंगिरिफोरखौ ओ फरायसालिफोराव टिसार साय खनो हानाया औ जोबोर मोजां जादों, उम
दा बांसिन बेखायनो गोरोंबो जाबाय नालाय ओं,
नोंथां दिनैनि टपिकखौ बेवहायनो दोन्थनोसै ना?
औ औ जागोन दे ओं, औ